द
अ नेटखोनो मोननो नागिरथारालै अ नेटखोनो मोननो नागिरथाराहोनदो।
ओ नेटनि बाहाय प्रब्लेमलै दा जों बेखौनो राय दा रायज्लायबाय थादों आरो बाहायसा सिम्पोल खालाम ए एसे सिम्पोल खालामना होनो होननानै।
ए
ओ खैबारसो जाखो फन रा-रायलायनाया?
फन रायलायनाया मैया खननै रायलायदों आङो ओमफ्राय दय दिनै खननै जाबाय।
उम उम।
ओमफ्राय ओरैनो थिन घन्टा जाबाला बे माबाया फना थांखाया नामा?
थाङाबो थाङाबो हायाबो आरो ओमफ्राय बिदिनो माबा जायो। बे जोब्बला तिन घन्टा जोब्बला बेलेग टारगेट बा टास सायलायगोन आरो। बिदिनो। ओइ माबा सा लोंना होदोंमोन आं दसे जोबनाय। गामि खाथियावनो बोग्रिबारि होननाय जायगा दं। सकियाव दसे। ओ उदालुरि बोगग्रिबारि मोनथियो नामा?
दायो मानसिनायानो। उदालगुरि बुब्रिबारि गलमा बेफोराव थांजोबनोसै जोङो
खुरमाफोर दोङो नामा?
आलासि दं ओ जा माबानि मालिकनि लोगोनि
जों गामि खाथि जायोना।
औ ओइलाय जि आर एस आदामोनखौ सिनायो नामा नोंसोरो?
मा नाम?
र' माना मोनथायायो बेनि नामा?
ग्लेमार बाइक लायदों माथो। ग्लेमर बाइक सालायग्राया?
अ अ ओमफ्राय आरो बेहा माबा दोङ मा होनो गारिबो दं।
उम उम उम।
हार थाखाबो दंहैयो माबानि खामानि मावोलै बेयो बायदिसिना माबानि ए माबा बायदिमोन बेयो। एजेेनट बायसामोन माने माबा पि ए बायसामोनना जेनबा ओइ माबायाव ओ इउ पि पि एल नि माबायाव थायोमोनलै सिगां।
आचसा।
उदालगुरि बे मेइन खाथियाव इसोरनिया।
ओरैनोलाय सासे जियारे जोंनियावहायबाय थायो।
अ जि आर एस जि आर एस होनना बुङोना बेखो बाय गोजौ गोसोमै दोङो मानसिया।
बाय सोमन्द्रो। उम थारमाने जाह मामायाबो मेम्बार ना। उम उम हायो लोगो हमलायनाय जायो। उम उम मिलायनो हागौ दा।
फैसाबो गैया थांनायानो जायासै आलासि जानो होननानै लिंबाय थादोंमोन।
ए थाबायनाहाय दा
थांगोर' मालाबा ओमफ्राय नोंसिनाया बेसेबा गोजान जायो।
जोंनिया जोंनिया नोङो गलमा हायबला आमबा गामि सखामोन ना आबा गामि सारियालि ओमफ्राय बेयाव मोनसे दलं दोङो दा
ए
बेबायदि आरो जोंनि जोंनि बै माबाथिं गलमा साइडथिं हांबाय खोथाबला दलं मोनानसे गोजौ मोनोना
अ
ओमफ्राय गाहायथिं गाहथिं आगदा गालै आगदा गालै माबा दोङ साहा बागान दोङ ना
ए बमाय भिटराव हाबनांगोन रखम्बा लायनोसैनाया
दरं माने लामा जिआवनो जोंनिया बे मेन हाइवेनि आगदा गालिया दा
अ अ अ
सिददायो दलं गोजौ आमबा गामियाव मोनसे दलं गोजौ मोनबाय ओमफ्राय गलमा साइद जों हायबाय थाब्ला मोनसे सेकेणड दलं मोनगोन बेयावनो जोंनिया ओरैनोलाय जोंनिखिनिखौ उलुबारि सक होननानै बुङो आरो आं द गामि दगर
थांनायनानै थांफै थाङो जों एथिगाल थांबायानो थायो जोंहा खुरमा गोजा दोङ ना बिथिंबो बिदिनो उदालगुरि बिदि आरो भैरबकुन्द' थांनायावबो दङ
नोंसोरनियाथ' फ्राय दंलासो जाहदां होननाया बजारफोरखौो
अ जोंनिया टंला टाउनाव जायो
उदालगुरि हायोबाहाय साहा लोंना हरगोन
थांग्र मलाबा आं जोबो नुबाय थायोलै बबा बबावबा माबाय थांनाय ओमफ्राय आं जेनेबा फानस्लाब हाया आरोना
ओ ओ ओम
बार बाबा बारा माबा खालामस्लाबा जेनबा नु नुयनायालाय नुयो आरो
उ उ
अ
टाउनफोराव ना ना माबा माहा
हा
मा होन होयो जेनेबा टाउनफोराव ना
दाउन माने जेनेबा बायदिसिना बिदिनो मावबाव गिदिंनायाव नुयोलै नोंसोर आरो बिथिंनि माबायावनो गिदिंबाय थायो नालाय
मिटिंफोराव बायदिसिना
सिबायदिसिना हाबाफोराव गुदुं दंखायो नालाय नों नुदो आरो आं बहाबा हा
मुर मेरला क्लास्टारावबो हांबाय थायोदों आरो आ
अ इखायथ' बेयावबो नुदोंद आांंलै आङो
बियावनो जागोन
उम
आरो बै खनसे नोंसोरनि बबेयाव मा होनो माबा गैया कमिउनिटि हल गैया बबेयावबोथ' इन्दि खुन्दुं मोननायनि प्रग्रामफोर जादोंमोन ना जों सान ओ सानसे ओ सानसे जमायै जों लिंजोबाखै लिंजोबनानै जेनब मिदानो हागोन ना हाया इ आयावबोथ' लोगो मोननाय ना माथो नोंथां
लोगो मोनदोंथ' आंथ' माबा नुमा नुदोंमोन जाबाय थादो आंखौ दाखानाय लोगो लोगोनो बहा नुगाद आरो आङो
दा आरो माबा बिसोरो जायफोरा इन्दि खुन्दुं लुगासिनो
दिमाव खिसि जाबा बोरों थिग बायदिंना गिदिङाखै?
थाङो जोङो खिन्थु बे बेयो जों बेखौ। गिदिंगासिनो खिन्थु दिमाकुसिहालागै जेनेबोला जों बिदि टाइम मोनाखै आरो हांनायनि दा जुदि सोरनिबा थ्रयै जों हाबनो हाबालाय जेनेबा
ओरैनो बेसेबांसो माबा जाखो जोङो बिनि माबा खालामनाया अ खिन्थु नङा जेनेबा नैबे माबा खालामनाया जेनेबा बेसेबां सखौबुजाखो
बियो एक्सुेलि मा होनो थांनाय बोसोरफोरनिफ्रायनो दोंबाय थायोदांलै। जेनेबोला बे बर' बर' भाषायाव जेनेबोला जों उदालगुरियाव दायो माबादों आरो बाक्सायाव खिन्थु एसे गोबाव जाबाय सिगांनिफ्रायनो दोङो। इउटुबाव नों नुगोन सासे हिनजावसाया ओम ओम खिन्थु जाजोबाखै आरो खामानिया
उम उम
टाइम नांगोन।
औ।
मानो होनब जोंनिया बर' रावआव सोदोबफोरानो गैबाङा ना
ओम बारा बुजि मोना आरो। आरो इंलिसफोरखौ बसेबां रावबो माब खालाम गैयाना दानिया।
ओरै बे माबा नायनायखौसो आं रोङाखै जेनेबोला बायदिसिना माबा खालामनानै जुदि फुरा जानानै जेनेबा
ए पेमेन्टआ पेमेन्टआ साइदआव गोजौआव थायोना। मा होनगोन मिनु मिनुनि बै आगदाखालि पेमेन्ट नाथाय बेयाव माने नोङो बख'नोबोला एकाउन्ट नाम्बार हयथ' नों बै गुगोल पे माबाया बाहायोला पेटिएम फोरफोरखौ बाहायोबोला बेयाव इउ पि आइ नाम्बार मोनसे थायो आरो। बेखौ होनानै दिहुनना होयो आरो। आं दायो स्क्रिनस ओम ओम आं दायो आंनिखौ दिहुननो हायो आङो
औ।
आं र' आं नोंनो ओ दा माबायदि नुजायो आं हरना दोनगोन आं
अ बेखखौनोथ' नोंनि स्केन सतआव मारनानै माबाना हरनाय दायो
बाव बावगारलै आरोद बावगारनाबो थायो मा मि बे
नोंसोर आरो गिदिंबाय थायोना ओंखाय सम मोनाबो ओंखायनो आंङो हरगोन हरासो हरदो आङो
है हरगारनांगौ हरोबा माबा मोनसे जुदि सोंनो बायदि दोङबोल आ
ओ टाइम फ्रि मोनबालाय ओ दिनै माइ गायनो थांदोंमोन ओमफ्राय। दहायसो जोबदो ओमफ्राय जोबना फैनानै दसे जिरायना थाबाय आरो आङो। र' सम मोनबा फन खालामनानैनायनि र' आङो होननानै कल खालामनानै हैदो आरो आंबो। आं सानदोंबो आरो बे बेस्थ'आव गिदिंबाय थायो मानसिया बा समबो मोनगोन ना मोना बिबार रायज्लायनो बिदिनो सानदों आरो आङो।
ओरैनोलाय फैग्रोबाय आङो ओरै समलाय माबायाखैमोन ओमफ्राय थिनथासोआवनो फैदों आं
थाङाखै दिनै अफिसावनो जाय थारमाने बै डाइरेक्टर मोनहा माबायाव हांदों मिथिं हाटीयाव सानब्रैनि थाखाय आरो बिसोरो सुनिबार औ देवबारसो फैगोनदां आंनि
देवबारै ओरैनो अफिस म मबावाव उदालगुरिआवनो ना
उदालगुरि जोंनिया नों एकसेरिकालार अफिसखौ नुबाय
से सेेरिकालचार अफिस नङा नङा एग्रिकालचार नङा एग्रि कालचारा कर्डथिंसो सेरि बै मा होनो सन्दना बागान
एग्रिकाल्सारखौ बाय नुदो जेनेबा ओइ बे सेरिकालसारखौ नुवाखै
नोङो इनदि बि केम्पखौ नुबाय एनदि एफ बि केम्प
अ अ अ
माबानिया बे कांखाालि सगआव दोङो ना
सनायनिया
नङा सनानायनि नङा बे गलमानि सिगांनो मोनो आरो ओहो नङा ओहो उम उम गलमा थांनायनि सिगाङाव मोनो साब खाथि होनना बुङो बेयावनो जोंनिया मोननैसो
गोजौ खर'आवसो थांनो गोनां जायो
नुसायनियाथ' भैरकुन्द' लाइनावसो जोंनिया मोननै सेक्टराव मावनो हायो आरो हाबाखौ मोनसेया जेनेबोला जों दायो जि मावबाय थादों ओमफ्राय मोनसे जाबाय स्किल डेभेलपमेन्ट आइ आइ टि आइ टि आइ आरिया आरो फिटार इलेकट्रिसियान ओमफ्राय जेनेबोला जोंनिया ओरैबायदि उम बे आइटि आइ सेक्टरा मा होनो जों गुवाहाटि बा तेजपुरफोराव जोङो
औ
फरायहैयोब्ला एडमिसन खालामहोयोब्ला जोङो बोसोरावनो जेनेबोला एक लाख देर लाख बिदि होनाङो फिसखौ दा जोंनियाव जेनेाबला थारटि थार्टिफाइभसोआवनो कमप्लिट जायो आरो बोसोराव बेबायदि माने जायफोरा माने गोजानाव थांनो हाया एडमिसन खालामनो हाया। थाखा फैसानि अबस्थाफोरा गाज्रि
औ
बिसोरबायदिनो जोङो फेसिलिटि होयो आरो दा बेयावबो ओरैबायदि जोंनियाव मोनसे फेसिलिटि दोङो जुदि नोङो दायो फैसा होनो हाया जेनेबोला नों सोलोंखांनायनि उनाव मावखां मावनानै बो नोङो होनो हागोन आरो बेखो बेखोबो खालामनानै होदों जोंनो दा आरो जायहा सोलोंनो इस्सा बिसोरो उम उम सुबिदाखौलाय होदों एनजिअ हिसाबै खिन्थु जोङो कमप्लिटलि जेनेबा फ्रिखौ जों होजोबनाय जाया आरो
उम उम थिगानो मोजाङानो खामानि मावदों माबानो हायोबोला आरो जेनेबा ना
सोलिनो हायो
मोजां लामाखोनो माबानो था
दे नोंसोरबो
दा बेखोबोदि किसुमाना बुजियाना ओंखायनो जोंनियाथ' मा बुङो
देलाय नोंसोरबो बे फोरबायदिनो एबा खस्थ' मस्थ' माबा सोलिबाय थाबाला खालामबाय थाबा देनों नोंसिनाबो खाफाला गेवनो हानाय ना उनाव लागि
माथिग ओ ब इसोराव अनोबाथ' आरो इसोरा इसोरा आनबो थ आरो बेखौनो आसा खालामना दं
ओम औ औ सोरनि माबाया तिन घन्टानि उनाव जोबबोला गोदान माबा खालामफिनांगौ जायो नामा
अ बियो ओहो ओहो बे टारगेटआ जेनेबला तिन घन्टाखौ होग्रोदों आरो खोनादों
अ ओमफ्राय औ
ए
औ खोनादों दे
तिनि घन्टा होदों ओमफ्राय बिनि उनाव बिनि उनावसो जेनेबोला जोङो जोङो हरबासो दे जोङो टारगेट मोनसे हरबासो जागोन आरो दा जोङो तिनि घन्टा जों फोजोब जोबनांबाय जोंनि जोङो जेनेला मानसिखौ एसेन खालामनानै होबायना पारमिसनखौ जों बिदि रायलायनानै मानायनि खालामनानै होदों बे कमप्लिट जाजोब्बासो नेक्स्ट जोङो टारगेटखौ होगोन आरो
अ ए
बे बिदोंबो जोन साइद गाहाम साइद आरो ओम
ओ ओ न'ङा जेनेबा आं बुजि मोनाखैनाा बारा जोङो बेनिखाय
आरो दसे नै आधा घन्टा
आधा घन्टाफोरल' लोगो मोननाय जायो नङा होमबा रायज्लायनायाबो रायज्लायजोबनो मोना आरो किसुमान बुस्थुफोरखौ बावगारना थायो बे बे मोनसे प्रब्लेम